नोंथांङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ नामा?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ
अ बिदिब्ला जोङो दसे सम सावरायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ जोङो ओ गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ
औ बिब्दिब्ला बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ मा मा गेलेनाय थायो माबोरै गेलेयो बैफोर खेलाफोराव साबैसे सुबुंफोर थानानै गेलेयो आरो बैफोर खेलाफोरा जेनेबा दोरों आरि औ दोरोङारि थ' नङा जेनेबा हायुंआरियावबोथ' गोबां खेलाफोर दङ नङा होमबा नोंथां
औ
औ बैफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आ नोंथांनि मोनदांथिजों जेनेबा आ जि हायो नोंथाङा फोरमायग्रोदो
औ औ जागोन दे बिदिब्ला आङो गुसुङैनो फोरमायनोसै
औ
औ बे ओ खेलाफोराथ' आथिखालाव आरो आथिखालाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना आरो गोदोनि समावबो गोबां खेलाफोर दंमोन बिदिनो ओ आथिखालावसो सोलायबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों जेरै गोदोनि औ जेरै गोदोनि खेलाफोर होनोब्ला मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोङो जेरै गिला गेलेनायफोरखौ मोनबोदों
औ
औ बिदिनो गर गेलेनाय आमाय जुमाय बिदिनो बायदि जेरै दाउला सौलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनबोदोंमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय औ आथिखालावसो थासारिजों लोगोसे गोबां सोलायबोदों जेरै आथिखालाव फुटबलफोर, जेरै क्रिकेट, आरो बलि गेलेनायफोर जेरै हकि फोर बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव औ आरो बिदिनो खाबादि गेलेनायफोर बेफोरो गोबां माने सोमोन्दो दं आरो ना दोरोङारियै जेरै औ माने खाबादियावहाय सुबुङा इदिनो एगार' जन एगार' जन बिदि थायोमोन खोमा मोन से हानजायाव औ आं गोबांद्रायबो मिथिया नाथाय जा मिथियो बेखौ। माने बेखेवनानै होबाय आरो आङो।
उम
औ।
बेनिफ्राय जेनेब्ला जोङो। ह'किबो गेलेयो।
औ औ।
औ।
औ औ बेफोरखौ गेलेनाय नुयो आरो औ जेरै।
बैफोर औ नोंगौ।
औ खोनादों।
औ औ नोंथाङा माबाफोर होनदोंमोन? माने मोजाङै खोनायासै।
औ नोंथां। जेनेबा जोङो। बैफोरबादि खेलाफोरखौ गेलेयोबा जोंनि। देहायाबो। जेनेबा गोग्गो थाय नङा होमबा नोंथां जेनेबा।
देहाया राफोद जायो इदिनो।
औ औ देहाया राफोद जायो बिब्दिनो जोङो। जेनेबा बेफोर खेलाफोरखौ गेलेयोबा जोंनि जेनेबा ज'। थैफोराबो खारसारो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां। खेलफोरावबो जोङो बाहागो लाहैनो हायो नङा होमबा नोंथां। जोङो जेनेबा बिदिनो खेला गेलेनायनि दारैबो। जोंङो जेनेबा मुलुगाव बा एरय बा स्टकआव जो सिनाय। औ जोङो जेनेबा खेला गेलेनायनि दारैबो जोङो जेनेबा रांबो मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ। नोंथाङा दा एसे फोरमाय।
अ माने खेलानि सोमोन्दै आरो ना।
औ नोंथाङा अ नोंथाङा जोंहाथ' जेनेबा खेलायाव जोङो लं जाम्प। हाइ जाम्प बिदिनो वेट्र'। कयेथ्र खुबैनाय बेफोरबायदिबो थायो नालाय नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो।
औ हागोन नेदा बेफोरखौथ'। गोबां खेलाफोरखौ गेलेबोनाय नुयो आरोना।
औ।
औ भारतआवनो। बेफोरो गोबां जौगाबोनो आरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खोमा बेफोर खेला नाथाय आथिखालावबो नुनो मोनो आरो औ जेरै औ बेफोरखौ गेलेनानैनो गोबां सुबुंफोरा गोबां उथ्रिसार जादों - जेरै गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो थांनानै दावबाहैनानै माखासे सुबुंफोरा उथ्रिसारबोदों आरो माने गोबां बान्थाफोर मोनो आरो ना माने मुलुगावनो सिनायथि मोन दों औ गावखौनो सासे गेलेग्रा सुबुं होननानै जेरै बक्सिं गेलेहैनायावबो गोबां जायगाफोराव थांनानै गेलेहैयो जेरै भारदोब भारतनि गोबां जायगाफ्रावनो जेरै आसामनि बाहेराव फोरावबो गेलेहैनाय नुयो मोनो आरोना औ बिदिनो भारताव मुंदांखा जादों आरो बिसोरो
औ
जेरै बरफोरनि गेजेराव इदिनो जेरै अ बिदिनो जेरै ओ माखासे बिथांमोन गेलेगिरिफोर जेरै दुर्गा बर आरो इदिनो ओ अंकुस अंकुसिता बर नङामोन बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरोना एफा एनैयै
औ
औ
बेनिफ्राय जो जेनेबा फुटबलफोरखौ ओरैनो खैजनजों गेलेनाय जायो नोंथाङा मिथियो नामा?
अ आं नोंथां बेखौहाय मिथि मिथिनो मोना आङो बेखौ माने थाललाफ्लाङा
औ
औ नों
हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ